अ अ खोनादों नोंथां
दे नोंथाङा दा बबे मा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानो बेखौ नोंथाङा होननो हागोन ना?
ओ जों दा नोंथां बर'फोरनि फालांगिनि सायावनो सावरायसै नामा
अ जेनेबा माबायदि?
ओ सावरायजागोनना नोंथां फालांगिनि सायाव?
सावरायजागोन दे उम
अ जेनेबा आरो दा नैबे थासारियाव माबादि सोलिदों जेनेबा फालांगिनि सायाव बेखौ सावरायसै जेनेबा बै समाव फालांगिनि बिथिङाव माबादिमोन आथिखालाव दा माबादि सोलिबोदों बे खौ जों सावरायनो सै
औ सावरायजागोन मोजां
ओरैनोथ' बै समाव जों फालांगि खालामनायखौ बर'फोरनि गेजेराव जोबोद खमखौ नुनो नुनो मोनोमोन गाहायै बर'फोरा ओ आबादनि सायावनो सोनारनानै थांना थायोमोन बै समाव नाथाय आथि आथिखालाव फैयै फैयै ओ नैबे समाव जों नुनो मोनसै सै बर'फ्राबो एसेबाबो बा ओ खम समनि गेजेरावबाबो नैबे समाव फालांगिनि बिथिङाव एसे गोसो होनायखौ नुनो मोनसै आरो
उम उम
बुंनो थाङोबा आबादनि अनगायैबो जेनेबा जायफोरानाखि हा दं बिथांमोना ओ थालिरनि थालिर बिफांनि आबाद बा खुसेर आबाद बेफोरनि सायाव ओ रांखान्थियारि मुलाम्फा फा थाखाय फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै बेल' नङा जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां गुबुन गुबुन बिथिंनि फारसे फालांगि खालामनानै दावगाबोनायखौ आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दं आरो दा आंङो ओ नोंथांनाव बे बेखौनो सोंनानै मिथिनो लुबैयो नोंथांमोननि जायगाफ्राव बेफदि बर'फोरनि गेजेराव माबा मोनसे जेनेबा आबादनि गेजेरजों बिजनेस खालामनाय दङ नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव बर' बर'फोरनि गेजेराव नोंथां?
जोंनिनो ओरै ओनसोलावथ' गैया बेबायदि आबादजों फालांगि खालामनाय गैया।
औ
ओरैबायदि लाजिथाव बाथ्रा आरोना बर'फोरा जेनेबा आबाद गाहाय हारि होनो नङा होमबा? थेवब्लाबो आबाद मावनानै जे फालांगि खालामनो हाया बिराद खम दाबो आबाद मावनानै जे फालांगि खालामनाय बियो जोब बोर खम।
औ औ
जों जोंनिनो बुंनानै लायो आरोना जों आबाद गाहाय हारि होननानै। नाथाय आबाद खौ मावोबो नाथाय बेबायदि जे फालांगि खालामनो बेबायदि मावा आरोना। ओरैनो नखराव एसे जानो आन्था बि दिनो एसे इसे बिदिनो मावो आरोना।
औ औ।
ओरैनो आथिखालाव आबादल' नङा गुबुन माखासे फालांगिफोरावबो मा बर'फोरखौ आगान सुरनाय जों नुनो मोनो। आजि आ ओ आथिखालाव मोसौनि फालांगि खालामनाय बोरमा, बोरमा, अमानि फालांगि खालामनाय दाउ फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना आथिखालाव।
औ औ।
खालिआ फालांगिया बेल' नङा जे आबाद मावनानै आबादनिल' फालांगि बेल' नङा बर'फोरखौ आथिखालाव गुबुन गुबुन राहायैबो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों। नङा होमबा? गुबुन गुबुन जेनेबा बिदिनो मोसौनि फालांगि दाउ, अमा, बोरमा बेफोरनि फालांगि खालामनायखौ जों दा लासै लासै नुबोगासिनो दं आरोना।
औ औ। दा नोंथां बुंनाय बादि बेफोर बाथ्राया सैथो आरो आं नुबोबावदों बेजों लोगोसेनो जोंनि जेनाखि बर'फोरनि गेजेराव गयनि फालांगि बा सोरबा सोरबा अमानि फालांगि बेफोरबायादिबो खालामनानै गावनि जिउआव ओ जौगाबोगासिनो दं आरो।
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
औ।
ओरैनो आबाद मावनायाथ' एखमबा आबाद मावनाय बिजनेसा एकदम मोनसे फिक्स माबा थाया नङा होमबा। माने फालांगि होननाय बु स्थुआनो मोनसे फिक्स थाया एखमब लस जागोन एखमबा लाब जागोन बेबायदि जायो नङा होमबा।
औ औ।
आं आंनि नुहुरनायाव आरोना आं आबादनि फालांगिखौ एसे रासिन गिनाय मोनो आरोना।
औ औ।
माने साननानै ला नों एखमबा बारहुंखा फैगोन एखमबा दैबाना जागोन एखमबा एम्फौ एनला जागोन बेफोरबादि रासिन माबा जायो आरोना जुदि नोङो जथ्न' लानो हायाबा। नों फिफांखौ आबाद। मावनो होननानै फोनानै दोनबाल'नो जे बे आबादा जागोन बेथ' नङा नङा होमबा।
नंगौ नंगौ।
बाद मावनोबा आबादाव मा जेनेबा आबादाव एम्फौ जादोंबा एम्फौनि मुलि होनांगोन जुदि हाया गोरान जा दोंबा बेयाव दैनि आंखाल जादोंबा दै होनांगोन दै जगायनांगोन बेफोरबायदि आरो ना
औ औ।
ओरैनोथ' जोंनि नोरै जोंनि ओनसोलजों आबाद मावनो हायाबो दैनि थाखाय बिराद खस्थ' मानो होनना बुङोब्ला जाम्फैफोर गैया जे। नोङो बिनि थाखाय। खल खुरनांगोन खलावबो गोबां खल खुरनायावबो गोबां रां खरस जागोन नङा होमबा।
नंगौ।
गायाव जाम्फै बा दैमा दैसा गोनां बेफोराव मोजां आरोना आबादफोर मावनो थाखाय जे बिनिफ्रायनो मेसिन बसायनानै जों बिनिफ्रायनो दै सारनानै आबादाव दै होनो हायो नङा होमबा। खम खरसानि। गेजेरजों जोङो आबादखौ मावनो हायो। नाथाय जे जायगायाव। दै गैया बेफोरबायदियाव एसे खस्थ' जायो आरोना।
औ। नोंथां बुंनाय बाथ्राया सै
दा जों आथिखाल मुगायाव बेफोरखौ नुनो मोनो नाथाय बै समाव जोंनि जेनाखि बेफोरबादि ओ फालांगि खालामनाय बियो गोबां गाहायावमोन आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव।
दा आथिखालाव नुनो मोनसै। सै औवानि फालांगि खालामनाय गयनि फालांगि खालामनाय बा जेखुनु माबा मोनसे ओ आबाद जेनेबा खुसेरनि आबाद थालिरनि थालिर बिफां गायनानै फिथाइ दिहुननाय आबाद बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनसै आरो लेबुनि आबाद बेफोरबायदि नुनो मोनसै। दा आथिखालाव। जोंनि बर'फोरनि लाइमोनफोरखौबो बेफोराव एफा एनै गोसो होनायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालावहाय। जेरावनाखि गावनि। गोख्रों गोजौ। सोलोंथाइखौ लानानैबाबो सासे लाइमोना जेनेबा बेफोरबायदि ओ फालांगि खालामनाय हाबायाव गोसो होनायखौ आथिखालाव नुनो मोनसै। मानि ओरैबायदि। गोनांथि होयो आरो बे फालांगिखौ। ओ जिउआव मानि रांखान्थिनि फारसे गोबां मुलाम्फा मोननायनि थाखाय बेफोराव गोसो होनायखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ नंगौ।
औ।
ओम जोंनियाव बर'फोरनियाव मा जायो हानिबो गोबां आंखाल जायो हानि थाखायबो जोङो खायफाया आबाद मावनो लुगैबाबो आबाद मावनो हाया बेबायदि जायो आरोना।
औ औ औ।
खायफा खायफा मा जायो बेफोर हानि थाखायनो मा। हादान सिफायनानै बेबायदिनो आबाद मावनो लानाया बे हादान सिफायनाया बेनि थाखायनोबो जायो आरो ना।
औ औ
जेनेबा हाफोर गैया नालाय आबाद मावनो हा नांगौ जायो। नङा होमबा?
औ
जायनि थाखाय हादान सि फायनानै बिसोरो हा आवग्रिनानै लानानै बेयाव आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ
दा जों जोंनि गेजेराव ओरैबादिबो नुनो मोनो जेनेबा नोंथाङा दहाय बुंनाय बादि फालांगि खालामोबा लसबो जायो बा मुलाम्फाबो मोनो बेफोरबायदि जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ
जोंनि गेजेराव ओरैबादि मानसिफोरबो दं जेनेबा खनसे बा खननै फालांगिनि फालांगि खालामनायावनो जेनेबा गोबां मुलाम्फा मोनजानो लुबैनाय बेफोरबायदि सुबुंबो नुनो मोनो जोंनि गेजेराव।
ओम ओम
जेब्ला बियो फालांगि खालामनायाव गिबि खेब बा नैथि खेबाव नाजा सेयावबो जाफुंसारनो हाया अब्ला जों जोंनि गेजेराव हरखाबैनो जेनेबा डाउन जानायखौ नुनो मोनो आरो बेयो गावनि जेनाखि थांखि बेयाव सहैयि बिदि थासारि जानायखौ गो जों गोबां नुनो
नंगौ नंगौ
जों बेफोरबायदि खनसे बा खननै ओ डाउन जानायावनो जुदि गावनि थांखिसिम नाजानानै सहैनो हायाबा जोंनि जेनाखि फालांगि खालामनाय बेथ' गोबां डाउनावनो थाखागोन। नङा होमबा नोंथां? औ दा जों बेफोरबायदि औ खनसे खननै बेफोरबादि लस जानायावहाय जुदि नाजानानै गावनि जेनाखि थांखि लानाय बेखौ मावफुङाबा जों गोजौसिम थांनो हाया नङा होमबा नों थां फालांगिनि बेलायाव।
नंगौ नंगौ
औ
ओरैनो नोङो औ औ ओरैनो
औ बुंलाय नोंथां।
ओ सासे मानसिया जेनेबा आं गाबोननो लाख फथि जागोन आं गाबोननो क्रल फथि जागोन बेबायदि होननानै सानसेयावनो बेबायदि हाया। नङा होमबा?
औ औ
बिजनेस बा फालांगि बुस्थुआनो बिदिनो एखमबा लाब जागोन एखमबा लस जागोन नोङो लस जाबाबो जे आंहा लस जाबाय आरो मावजाला बिदि होननो नाङा बेबायदि साननाया थानो नाङा आरोना‌।
औ औ
दिनै लस जादोंबा गाबोन मुलाम्फा फैनो हागौ। बेबायदि
औ
अब्लाबो बेफोरबादिनि गेजेरजोंबाबो रुजुयोबा आरो बै समनि जेनाखि बर'फोरनि फालांगि खालामनाय आथिखालनि जेनाखि फालांगि बियो गोबां सोलायबोबाय आरो आथिखालाव जोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां गिदिर गिदिर फालांगिरि बा सुबुंफोर मोननो हासै। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ माखासे बान्था मोनगिरिबो आबाद गिरि आं खोनानो मोनदों नाथाय एकजाग आं मुंखौ गोसोआव गैला आरो
औ औ नोंथां। पदमश्री एवार्ड मोननाय जोंनि गेजेराव दङ। सरबेस्वर आं टाइटेलखौ एक्जेक्ट गोसोआव गैला
अ अ दे बिदिबा होमब ना समाबो जोंना नै जि मिनिटानो जा सिगोन
औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय औ